हेलौ
हेलौ
नोंथाङा खोनादोंना?
हेलौ
हेलौ
हेलौ
आं खोनादों दे नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथाङा आंनि रायज्लायनायखौ मोजां स्पस्त खोनादोंना?
खोनाबाय दे नोंथां ।
अ आंङो मोनसे आयदा लानानै नों नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां आं जों सावरायनायाव हेफाजाब होना हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां ।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै? औ खोनादों
दा नों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन ओ आइ दाया जैबाय दा उम गोग्गो देहानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ औ
दा ओ बुङो थांना थानायाव जोंङो जाय खि खालामानि मावनायाव ओ जोंनो थह गोगो देाया गोनांथार नङा होम बा
गोनांथार औ।
गोग्गो देहाखौ जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंङो मा मा खामानि मावनो हायो बा मा मा हाबाफारि लानानै जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गो यै लाखिनो हायो दा बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागौमोन ना?
ओ एसे फोरमाय नै होनि जोंथ' जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनाया जोंनि जिउआव गोनांथार नङा होनबा नोंथां
आतसा
औ थिग बेबायदिनो जोङो देहाखौ गोग्गोयै बा मोजाङै देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंथ' ओ सेथियावनो जोंनि जानाय लोंनाया मोजां जानांगोन। जाबायदि जाबाथाय जोंनि दे देहाया मोजाङै थागोन बा जेबो खहा जाया बेफोरखौ जों सानै हयै जाना गोन आरो जाहाथे जोङो जे बे बेबायदिनो जोङो दै दै लोंबाय थानांगोन आरो थिग आरो बुंनो था थाङोबा जोंनि उन्दुनाय उन्दुनाय बा जिरायनाय बेफोरबो मोजां जानांगोन आरो। अब्ला नासो जोंङो देहाया बांद्राय खस्थ'बो मोननाय नङा।
आतसा ओम दा जोंनि बे गोग्गो देहा लाखिनायाव ओ जोंनि जानांगो आ दाराथ' मोजाङानो जाखानांगौ। ओमफाय आङो सानदों जे जोङो गोगो देहा लाखिनोब्ला जोङो जोंनि देहानि एक्सासाइस दा जोङो एक्सारसाइस खालामनाबो जोंनि बियाम खालामनाय। दा बे बयाम खालामोब्ला जोंनि देहाया गोग्गोयैनो थायो। आरो लोगोसे जोङो फिथाइ सामथाइखौ मोजां मोजां फिथाइ साम थाइ जायोब्लाबो
औ
मोजां मोजां जानाय आदार जायोबाबो जोंनि देहाया गोग्गोयैनो थायो दा बे जोंनि गो देहा लाखिनायाव ओ जोङो थि समाव उन्दुनाय आरो जोंहा गोनांथार फारसेथिं जोङो थि समाव उन्दुनाय थि समाव सिखारनाय बे जोंनि गोग्गो देहा लाखिनायाव गोनां दा आङो मोनसे
आरो अ
ओ मोनसे बाथ्रा सो सोंनो सानदोंमोन जे ओ जोङो दा जोङो गोबां बिबाङै ससियेल मिडिया बाहायो दा बे ससियेल मिडिया बाहायनाया जोंनि देहायाव माबाफोर खहा लाबोयो नामा दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो?
जोंनि देहायाव खहा लाबोनायाथ' ओ मानि बागै होनखो नोंथाङा ससेल सियेल मिडिया
बाहायोब्ला हमना ला जोङो मबाइल नायबाय थायो बा इन्टारनेटजों थाबाय थायो जोङो हराव उन्दुआबालानो गोबां समसिम ओ उन्दुनाय सम बारनायसिम जोङो मबाइल नायनानै भिडिअ' नायनानै रिल्स फेसबुक इउटुब नायनानै जोङो हरसे हरसे थाल्ला थायो नङा होमबा दा बेफोर नायनाया ओ जोंनि देहायाव माबाफोर गोहोम गोग्लैयो होननानै गोग्लैयो नामा दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन?
औ जोङो ओ जोंनाथ' हरनि जाग्रा ग्रा ओंखाम आरि आदार जाखांनायनि उनावनो जोंना उन्दुनांगौ नङा होमबा नोंथां दसे जिराय नानि उनाव बा जोङो थाबैनो उनदुनांगौ बा जोंथ' सा सानाव खामानि मावनाय सुबुंफोराथ' ओरैनोबाबो हरनि जि बा गु रिंगा समावनो उन्दुनाया देहानि थाखाय मोजां होननानै आं सानो आरोना थिग बेबायदिनो जोङो लेखा फरायनाय फरायसा बेफोरबायदिफोरा आरो गोबां बेफोरबायदि ससियेल मेडियायाव जुदि ओइ जों दाथ' इन्टारनेट जुग बेफोराव जुदि नांथाबनानै हरफा सानफा जुदि बेफोरबायदिनो नायबाय थायोबाथ' जोंना थारैने जोंनि फरायनायाव गोबां गोहोम खोख्लैगोन आरोना खहा जागोन आं बिदि सानो आरोना औ थिग बेबायदिनो जोंना देहायाबो खहा जायो मानो होनब्ला बिदिनो सानाव हराव उन्दुनांगौ समाव जुदि बेफोरबायदि नायथाबनानै थाबाय थायोब्ला जोंना फुङाव सोरांनानै थाब सिखारनो हाया थिग बेबायदिनो गोबां खामानि थानायफोरावबो जों थाबैनो मावनो हाया देहाखौ लोरबां मोनो उन्दुनाय थिग जायाबाथाय आरो जोंना खर' सानाय खर' गिदिंनाय बेफोरबायदि बेराम आजार खहा लाबोयो आरोना
औ औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो बांद्राय बेफोरखौ बाहायैयाबो मोजां होननानै आं सानो आरोना
औ
नोंथाङा मा सानो बेनि बागै
ओ दा जों ओ जोङो जिहेथु जोंनि थांना थानायाव माबा मोनसे जोङो खामानि मावनानै ओ जा फुंसार जानोब्ला जोंनो देहाया गोग्गो थाथारनांगोन दा जोङो गोग्गै लाखि खिनोब्ला ओ जोङो दा ससियेल मेडियानि बाथ्रा बा इन्टारनेटनि बाथ्रा दा बेफोराव जोङो नायोब्ला जोंनि देहानि जों खायसे बे बाहागोखो जोङो खहा जानाय नुनो मोनो दा बांद्राय समसिम जोङो ओ उन्दु ओ उन्दुवाबालानो जो जाय समाव उन्दुनांगोमोन बेस समाव उन्दुवाबालानो ओ जोङो मबाइल नायनानै इउटुब नायना नै रिल्स नायनानै थाबाय थायोब्ला ओ जोंहा मेगन मोदै जायो दा मेगन मोदै जायोब्ला जोंनि ब्रेना एसे जोङो लोरबां जानाय ओ नुनो मोनो
औ मेलेमाव खहा फैयो आरोना औ औ
मेलेमखौ लोरबां जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनाव ओ खायसे मेलेम होनानै बा जोङो मेलेम बाहायनानै खामानि मावनो गोनां जेरै लेखा फरायनाय बेफोरबायदियाव गोसो गैयै जानायखौ नुनो मोनो आरो फारसेथिं जोङो हरसे थारला मेगन मबाइल नायोब्ला बे ओ जोङो। जिहेथु लाइन खोमोरनानै लाइ। खोमोरनानै मबाइलखौ नायनाय जायो दा बे मबाइलनि ब्राइट औ बे मबाइलनि ब्राइटनेसा। ओ। मबाइलनि ब्राइटनेसा मेगनाव मबाइलनि पावारा स्राङा मेगनाव जिहेथु। बेगनावल थोंजोङै नायबाय थानाय जा। नालाय मेगनावल नांखाबाय थायो। दा बेखायनो जोङो दानि फरायफुनाय फरायसा ओ फरायसुलिफोरनिसिम जोङो बे मेगनखौ गोरलै। हाबनो खहा जानाय। जो नुनो मोनदों आरो गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेयो जोंनि। मेगन गाज्रि जानायनि मोनसे गोबां गिदिर जाहोन। ओ दा जोङो बेखायनो। जोंनि देहाखौ जुदि गोग्गै लाखिनोब्ला जोङो थि समाव उन्दुनांगोन ओ जों। बांद्राय ओ मबाइलाव। बेस्थ मबाइलाव जोङो बेस्थ जाना थानाया गाहाम जानाय नङा। जों जेसेबांना। हायो मबाइलनिफ्राय गोजानाव थानाया। जोंनि देहाखौ गोगो लाखिनायावबो मोनसे। ओ बिहोमा। होगोन आरो।
औ औ।
दा फारसेथिं आरो जोंनि देहाया गोग्गोयै था। सानोब्ला ओ जोङो। से रानायखो जोङो मोजां। खालामनांगोन नङा होनबा।
अ नंगौ अ।
बेफोर नोंथाङा ओ बे देहानि सायाव आरो माबाफोर बुंबावनो सानो नामा दा ओरैनो। जोङो देहानि गोगो देहानिथावनो। ओ दा गोग्गो देहानि सायाव जोङो सावरायबाय था। दा जोङो ओरैनो। देहायारि जेंनाफोर। दा बे देहायारि। जेंना बा खायसे। बेमार आजारखौ जोङो एक्सारसाइसनि गेजेरजों जों। ब्यामनि गेजेरजों। सोखानो हानायनि माबाफोर राहा लामा दं होनना नों थाङा सानो नामा
औ जोंथ' बियाम खालामनानैबो गोबां बेराम आजारजों सोखानो हायो नङा होमबा नोंथां ओ सानाय सुनाय बेफोरबायदिनि थाखायबो जोंना गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ब्याम थायो बा सिनस्रि सानाय आय सानाय बेफोरबायदिनो मोदोम सानाय बायदिसिनानि गोबां गुबुन गुबुन थायो आरोना बियाम बियामा जोंना
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो बियामखौ जोङो जोंथ' बियामखौ खालामनो थाखाय दाना जोंना आथिखाल मुगायाव जोंना मबाइलावबो जोंना क्लास लाजायो आरोना बियामनि थाखाय
औ आतसा आदसा अनलाइन क्लास नङा होमबा मोनसे बियाम खालामनो थाखाय जोङो सासे ओ मबाइलनि गेजेरजोंबो
फोरोंगिरि हिसाबै औ औ औ औ थिग बेबायदिनो जोङो ओ जोंथ' फरायसालिफोरावबो गोजां बोथोर समाव फुं फुङाव ओ बेफोरबायदिनो बियाम फोरोंनायखौ नुबोदों आरो ना जों मोनबोदोंमोन
आतसा
औ देहाया मोजाङै थानायनि थाखाय औ
दा बै फरायसालिफोराव बे बियाम खालामनाय हाबाफारिखौ सोयोब्ला ओ नि सय ओ फराय फरायसालिफोराव फरायसाफोरनियाव मोनसे मोजां फि थायगोन बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? थायगोन ना थाया
थाय आं आं सानो जे ओ बेफोरबायदि फोरोङोब्ला थाहैगोन होननानै मानो होनोब्ला ओ जोङो बेयामखौ फरायसालियावबो जुदि एफोरबायदि ओ फुंनि समाव जोङो बा बा जि मिनिट जों बेफोरबायदि बियाम जुदि सोलोंनो मोनोब्लाथ' जों गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि बियाम जों रोंलांगोन गोन नङा होमबा नोंथां फरायनायनि गेजेरजोंबो औ
दा जोबनो आङो मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों दा जोंङो बे बियाम खालामनाया जोंनि देहा देहानि थाखाय बे बेमार आजार दा जेरै फिजिय'थेरापि नङा होमबा दा बे जेरैखि खालामनानै जोंङो खायसे पेरालाायसिस जाना थानाय गोग्लैना थानाय सुबुंखौ जों फाहामनायनि दा बे फिजियोथेरेपी आ जाबा बे बियाम मोनसे बियामनिनो आयदा फिजिय'थेरापि। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि नुनो मोनदों आरो।
औ। हेल'? हेलौ?